ओम उम गोजोन गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय हरबाय।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे बुंलाय मा आयदा?
ओ आयदायानो जाहैबाय ओ जेनेबा ओ खन्थाइ खन्थाइ रायथाइफोर आवरायनाय मा मुलाम्फा मोननो हायो बेनो।
औ औ जायो दे।
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मुलाम्फा जायो?
औ हागोन ओं आं जा हायो एसे फोरमायना होनसै। नोंथांनो जेला माने खन्थाइ रायथाइ होनोबा माने बे जोंना मोनसे थुनलाइयाव गोलैयो आरो थुनलाइनि मोनसे बाहागो होनना बुंनांगोन जों जेनबा जोंनाथ' माने थुनलाइ होनना बुङोब्ला माने जोंना बेफोर खन्थाइ रायथाइ बेफोरो गोलैयो आरो जोंना आरो सोलोंथाइआवबो गोलैयो बेथ मा होनो खन्थाइ रायथाइफोरा माने जों होनो उन्दै समनिफ्राय जिखिनि मा होनो जों फरायबोदों आरो कलेज लेभेलसिम फरायबोदों माने जों मोनसे बेफोरबायदि खन्थाइ रायथाइ फरायबोनो मोनदों आरो फरायनानैनो जों जों माने बे खन्थाइफोराव माने एसेबां माने गुवारै फोरमायनानै फोरमायना होनाय जाया आरो माने। बेखौहाय जों माने बिनि जाखिनि खन्थाइफोराव लिरनाय दं बेखौ माने जों गाव गावनो बुजिनांगोन आरो बेयावहाय मा फोरमायनो नागिरदों बेफोरखौ। जोंथ' दानियाथ' माने गोबां खन्थाइ रावथाइ आवरायनानै माने गोबां आरो थुनलाइयारि बान्था बेफोरबायदि मोननायखौबो जों नुदों आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जों माने इदि गाव गावनि खन्थाइ लिरनानै बा मा होनो गुबुन माने बिदिनो मेगाजिन बा निउस पेपारफ्राव माने जों बिदि खन्थाइ रायथाइ लिरना हरनानै माने गावनि सानदांथि मोन्दांथिखौ माने फोरमायनो फोरमायना होनो हादों आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो रायथाइफोराव ओमफाय माने जों जोंनि मा होनो जि जि मा होनो मोनसे स्क्रिप्ट बायदि जों लिरलांनो हायो आरो जेनेबा। मा होनो रायथायाइावथ' माने एसे खन्थाइ बाय खन्थाइया बेलेग आरो रायथाइआ बेलेग जायो नालाय माने खन्थाइआव जिखिनि गुसुं गुसुं सुंथाब सुंथाब लिरो माने बेखौहाय बै रायथाइ बै रायथाइ खोन्दोआवहाय माने जों बे खन्थाइनि बागैनो जों माने मोनसे गुवारै फोरमायनानै लिरनो हायो आरो बे खन्थाइयाव मा फोरमायदों इफोर इदिनो बिदिनो जों गोबां गोबां रायथाइ फरायनो मोनदों जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला माने जों स्कुलनिफ्रायनो जागायजेननानैहाय माने कलेजसिमहाय जों बेफोरबायदि खन्थाइ रायथाइ फरायनानै जों माने जों गियान मोननोबो हादों बेफोरबायदि आरो नोंथां आरो जों दानियाथ' माने गोबां माने खन्थाइ खन्थाइ बिजाब बायथाइ बिजाब बिदिनो सल' सल'मा बे गोबां बेफोरबायदि ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो माने गोदोनि समाव खमब्लाबो माने दानिया माने खन्थाइ रायथाइ लिरग्राया माने गोबां ओंखारबाय जाउनाव माने जों सानाखै माने खन्थाइ रायथाइया माने जोंनिया गोजौ थाखोआव थांदों होननानै बुंनो हागोन आरो औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा जा बुंदों बेफोर गासिबो नंगौ खन्थाइ रायथाइ आवरायनायनि सोमोन्दै जा मिथियो आं बेखौ एसे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै जेनेबा खन्थाइ आवरायनाय होनोबाथ' जेनेबा जोंहा ओ स्कुलफोराव स्कुलफोराव आवरायो ओमफ्राय बेनि अनगायै बाहेराफोराव मा होनो फांसनफोरावबो बेफोरबायदि माबा हाबाफारिखौ लाफानाय जायो जेनेबा जेनेबा आवरायनाय होनोबा जोङो। गोबां मानसिफोरनि गेजेराव जेनेबा माइक्र'फननि खाथि याव थांनानै सासे फरायसाखौ फरायसाया आवरायनांगौ जायो ना नोंथां जेनेबा आवरायनायाव जेनेबा मोननैबो बि जेनेबा नायगिरिफोर खोनासंगिरिफोराबो आरो आवरायगिरि बे मोननैबो बि थिङाव माने मा होनो मुलाम्फा जायो जेरै खोनासंगिरिया खोनासंनानै खोनासंनानै मा आवरायगिरिनिफ्राय गियानखौ बे आवरायनायनि गियानफोरखौ मोननो हायो। ओ ओमफ्राय आवरायगिरिया जेनेबा आवरायनानै गियानखौ मोननो हायो ओ बेनो आरो जेनेबा जेनेबा आवरायनायनि गेजेरजों गोबां गियानफोरखौ आरजिनो हायो ओ जेरै सासे सुबुङा सासे सुबुङा बेफोरबायदि आवरायबाय थायोब्ला ओ जेनेबा ओ मा होनो साहस गोनां जानो हायो जेनेबा
ओं
ओ मा होनो आराय सासे सुबङा आवरायफेरि सुबुङा जेनेबा माइक्र'फननि खाथियाव थाङोबा मा होनो देहाया थोर थोर मावो आखाइ। आथिं मावो गिनायजों मा बाथ्राफोरखौ बुंनो हायि जायो।
अ
औ बिदि जायो ओमफफ्राय जेनेबा बेफोरबायदि फरायसाफोरा बिदिनो। आवरायबाय थानो मोनोबा। गिनाया खारो आरो जेनेबा गाव गावनि रोंगौथिखौ। बे खौ बेलेगनि सिगाङाव फोरमायनो हानाय गोहोआ बे सासे फरायसानियाव फैयो।
ओमफ्राय बे बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा खन्थाइफोरावदि गोबां गहेना सोदोबफोर। मोनौ गहेना सोदोब होनबा नोंथाङा मिथियोना। औ बेफोर गहिना सोदोबफोर गोदान गोदान गहिना सोदोबफोरा जौगायो। सासे फरायसानियाव जेनेबा। खन्थाइ रायथाइफोर आवरायनायावथ' माखासे रुल। रुलफोर थायोना जेनेबा आब्रुथिफोर आब्रुथिफोराव। बेफोर आब्रुथिखौ बे। बेफोर आब्रुथिखौ मानिलांनायनि गेजेरजों। गावनि जिउनि गावनि जिउखौ दै। देनलांनायाव माखासे रुल थायो बेफोरखौ मा होनो। ओ मोजाङै मोजाङै सालायलांनो गोसो जायो आरो।
औ औ
औ बे
नंगौथां औ आरो जोंना द। खन्थाइ होननानै बुङोबा खन्थाइ आरायनाय होनोब माने मानि जों मानि बेफोर खन्थाइ आवरायनाय माबाखौ हुदाखौ जों। खालामनांगौ आरो जेनेबा जों जाहाथे मबा मोनसे। फ्रग्रामाव मा मोनसे माने जों। साहसै माने जोंनि गाव गाव गाव लिरनानैफोर जों फरायनानै खिथिनो हायोना गावनि। मा होनो गावनि मा होनो गावनि एक्सपिरियेन्स मा होनो बेखौ गाव माने गावनो लिरनानै जुदि गावनि खन्थाइखौनो माने गुबुननि सिगाङाव फरायथिना होनो हायोबा माने मोनसे गोग्गानाय बायदि मोननो हायो आरो माने माने गावनि खन्थाइ लिरनायदि माने गुबुनफ्राबो खोनासंनो हादों बा मोनथिदों मानिे बेयावहाय मा ख मा ओंथिफोर फोरमायदों मा मा गहेना सोदोबफोर मा बाहायदों बेफोरखौहाय माने जों खन्थाइ आवरायनानै मा होनो सुबुंफोरनो खोनासंहोनो हायोब्ला माने जों मोजां होननानै सानो आरो ओंखायनो माने जों खन्थाइ आवरायनाय हुदा बेफोरखौहाय जों माने उन्दै समनिफ्रायनो हुदा खालामनांगौ आरो जोङो जों मो खन्थाइ रायथाइ बिदि आवरायनानै माने जों बादायलायो मा होनो बादायलायनायफ्राव माने बाहागो लायोब्लाबो माने जों माने सानसे नङाबाबो माने सानसे माब्लाबा समावहाय जों माने गासिबोथ' देरहाजोबनो हाया नङा होमबा बिदिनो थायोब्ला माने गावनि बे खन्थाइ आवरायनाया माने मोजां जायोब्ला माने सानसे समाव माने जों माबा मा होनो थुनलाइयारि बान्थाफोर बेफोरबायदिखौ मोनफुंहैनो हागोन होननानै आं सानो आरो आरो दानियाथ' माने गोबां खन्थाइ खन्थाइ रायथाइ लिरग्रा बेफोरबायदि गोबां ओंखार रायथारफोर ओंखारबाय नङा होमबािर गिरिफोर ओंखारबाय ओमफ्राय बेफोराव माने गावनि मा होनो बिदिनो गोबां बाथ्रा फेस्ला फेस्ला खन्थाइ आरो लिमारिक बेफोरबायदि गोबां जंखायनाय सोंखारिनाय बेफोरबायदि खन्थाइफोर गोबां लिरनानै माने गोबां बिजाब दिहुननायफोरखौबो जों नुनो मोनदों नोंथाङा बेफोरबायदि माने खन्थाइफोर खन्थाइ बा रायथाइफोर लिरोना लिरा नोंथाङा?
औ आं रायथाइ आंथ' माबायाखै मा होनो रायथाइखौ लिरफेराखै ओमफ्राय मा होनो खन्थाइखौ बिदिनो दोंफा दोङै बानायफेरबाय आरो।
औ औ। मोजां नाङो माने खन्थाइफोर लिरोबा माने मोजां नाङो आरो माने माब्लाबा समावहाय ओरैनो थानाय समावहाय माने जों बेफोर खन्थाइफोरखौ एसे एनैब माने जा गोसोखाङो बेयाव माने जों नट खालामबाय थायोबा माने बिदिनो खन्थाइआ खन्थाइखौथ' जों माने खेबसेयैनो मा होनो लिरनानै फोजोबनो हाया नङा होनबा नोंथां माने जों दिनै माबा मोनसे गोसोखांलायबाय बेखौ खौ लिरनो रोनलायबाय गाबोन माबा मोनसे गोसोखांलायबाय बेखौ लिरनानै बिदि लिरै लिरै माने जों मोनसे खन्थाइखौ माने मोजाङै सुजुनानै माबानो हायो आरो मोजां खन्थाइ एब महरै दिहुननो हायो आरो रायथाइाबो बेफोरबायदिनो माने औ बुंलाय
बुंनो थाङोबा मा होनो फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि आवरायनायफोर खन्थाइ रायथाइ आवरायनायफोर बेफोरबायदियाव बाहागो लानांगौआ मोनसे जोबोद गोनां माबा आरोखि। मानसि फरायसाफोरनि माबायाव
औ गोनां आरो माने दानि खाय आरो दानिया माने खायसे गथ'फोरखौ जों माने बेफोरबायदि खन्थाइ रायथाइ लिरनायफ्राव गोसो होयि जों नुनो मोनो आरो खायसे माने दानिया माने गोदान ज जुुब जाबाय नालाय माने खायसे सुबुंफ माने फरायनायफ्रावबो बारा गोसो होयैखौ नुयो जों माने खायसे सुबुंफोरखौहाय मान मा होन खायसे म मबल फ्राव माने गोदोसोना थानाय थानायनि जाउनाव माने बैफोर खन्थाइ राइद लिरनाय हुदाफ्रा माने मा खम जालाङो आरो जेनेबा अबबा स्कुलनि गथ'फोरखौनो बुं बिसोरो माने माबाफोर प्रग्रामफोर माने स्कुलावनो बिदि खन्थाइ आवरायनाय माने प्रग्राम खालामोबा माने गथ'फ्रा बैफोराव मे बाहागो लानो हाया बेफोरबायदि जायो औ माने बिसोर माने सरसाखौनो खालामाबा माने हुदाखौनो खालामाबा माने लिरनाय फरायनायनि हुदाखौन खालामाबा बिसोर माने हाहैया आरो जायफोरा माने उन्दैनिफ्रायनो हुदा माने फरायनाय लिरनाय एफोरखौ हुदा खालामलांबाय थायोबासो माने बैसोरो
माने बाहागो लानो हागोन आरो बैफोरबायदि
ओं उम। उम ओ नोंथाङा जा फोरमायदों गासिबो नंगौ। ओ नोंथां हबा जोंना समाबो नै फैबाय ए एसेयावनो नोंथांजों आवरायनायनि सोमोन्दै ओ रायज्लायनानै गोजोननाय मोनदों सानो उनफोरनि समाव रायलायनो मोनबावगोन। ए एसेयावनो दोनथसै नोंथां ना औ औ।